नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
आङो दायो ओंखाम जाखांना ओरैनो जिरनानै दं। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै दायो ओरैनो जाला जालि ओरैनो जिरनानै दं आरोखि। मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
ओ आलुजों बयलारसोमोन नोंथां नोंथांमोन नालाय मा ओंख्रिमोन?
आदसा जोंनिया अमा बेदरजों आलुसोमोन नोंथां। माने नोंथांजों मोनसे आ-आयदाखौ लानानै नोंथांजों कल खालामदोंमोन आरोखि। नोंथांजों सावरायनो होननानै जे नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा सावरायजागोनब्ला नोंथांजों सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां। मानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
बोरमानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो सावराय जायो नोंथां।
औ जाहा बोरमाजों मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बा जाहा बोरमाजों बिदिनो जोंखौ बोरमाया माबोरदि मा मा जाहोनाव जोंखौ मदद खालामो जों बोरमाजों ओमफाय बिदिब्ला नों रायगोरनो ना आं रायलायगो
अ बोरमानि बागै फोरमायग्रोनांगौना नोंथां होनबा?
औ।
ओ बोरमाया जाबाय न'आव फिसिजाग्रा जुनार। आथिं थोंब्रै
सैथो।
गोनां जायखौ बर'फोरा फिसियो एबा सुबुंफोरा फिसिनानै गावनि नांगौबायायदि रां आरजियो बेफोरबायदि नो रां खामायनानै जायो आरो। बै बिसोरो फिसानिफ्रायनो माने फियो बोरमानोथ' होनो थाखाय जोंनो बेफोरबायदि बेसे न गोनां जाग्रा एबा आदारफोर बायनानै होलायनो गोनांथि गैया। मानो होनब्ला बोरमाया गांसो जायो आरो ओ बोरमाया गांसो जानानै दिरो बेफोरबायदिनो ह-हगारनानै दोनो आरो बोरमाखौ। हगारना दोननानै बिदिनो बोरमाखौ बां सिनानो जोंनि एरियाआवथ' हगारना दोनो। बिदिनो देरो आरो देरबाथाय ओमफाय फाननानै फैसा मोनो। बेफोरबायदिनो रां आरजिनो थाखाय खाबु मोनो आरो जिब जुनारनिफ्रायबो। ओ बोरमाया जाबाय आथिं थंब्रै जुनार ओमफाय खो खोना थायो अबेबाोोरमानाव गुफुरबो गोसोमबो थायो न'आव फिसिजाग्रा बोरमा दं जुनाराव मोनग्रा बोरमा दं। बोरमा फान्था बोरमा फान्थि होनो बुन्दाखौ बुन्दिखौ। उ आरो बोरमाया हाजो आवबो मोनो।
पसपुान्द्र जाबलाय जा हस्पटआ बन्द' जाबाय लाफिनल हस्पटखौ थाबनो।
लखसि माथो
ओ खोनादों नोंथां। बोरमाया बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो बोरमानि थाखायनो। रां आरजिनो हायो बोरमाया बिदिनो। फिसा होयो फिसानिफ्राय फिसिया एरलाङो आरो ओ मासेनिफ्राय मानै माथामनिफ्राय माब्रै बिदि जालाङो आरो
औ औ
आरो बोरमाया बेफोरबायदिनो एरलांनो थाखाय। बा माबानि थाखाय। फान्था फान्थि नांगौ जायो आरो अब्लासो फोलेरा बांलाङो आरो बिमाफोरनाबो।
औ औ
उम जों नुनो। मालाबा माथाम गाहाम फिसा होनाय नुयो आरो जों बोरमा फान्थिफोरखौ बेफोरबायदिनो फिसिनानै। मासेनिफ्राय मानै बुरज जालांनानै फिसिनानै
औ
जों बेफोरबायदिनो ससियेल मिेडियायावबो गोबां राहा नुयो आरो आजिखालि मदार्न जुग जाहैबाय नालाय।
औ
लानानै बेफोरबायदि बोरमा फिसिनाय बोरमानि फालांगि खालामनाय बेफोरखौ नुयो आरो जों जेराव जिब जुनाराबो मोनसे एबा बोरमायाबो मोनसे रां खामायनायनि थाखाय मोनसे राहा लामा आरो। जायखौ सुबुंफोरा फानो नोंथांमोनथिंबो दं जानो हागौ बिदिनो बोरमा फायखारि एबा बोरमा बेफारि न' उम न' न' फैनानै बेसेन होनानै बायना लाङो दाम दर खालामनानै। बिदिनो दाम दर खालामनानै मोननानै फानहरसिगोन आरो फानहरनानै। न' नांगौ जानाय। मोननानै बा रां मोननानै। बेफोरबायदिनो गावबा गाव न'खरखौ सोलिलाङो आरो हेफाजाब मोनो आरो जुनार गैयाबा जोङो हाजिरा खामबाल' मावनानै जानो हाया नालाय। बा बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै रां खामायनोबो राहा लामा दं आरो बेफोरबायदिनो बोर बोरमायाबो मोनसे बोरमाखौ फिसिनानै गोबां रां आरजि फिनो हायो बोरमायाथ' जों बोरमानोथ' बायनानै होनो थाखाय सिबो नांलाया बोरमाया गांसेआानो जाखायो नालाय। गांसेखौनो जानानै देरो। माथ्र' बोरमानो थानो थाखाय जायगाल'सो होनांगौ जोङो नङा होमबा? उम गाव गावनि न' बेवहाय बोरमा गन्द्रा बेफोरबायदि लुना होनांगौ आरो होमबानो बोरमाया थायो।
उम
बखिनानैथ' हगारनानै दोनो नालाय बिदिनो देरो आरो बोरमाया बे जों खोनानो मोनो बोरमानि गाइखेरखौबो लोङो होननानै बोरमायाबो गाइखेर होयो
औ माखासे बेरामफ्राव
बोरमानि गाइखेरखौबो फाननाय बायनाय बेफोरबायदिबो खोनायो आरो जों बोरमानि गाइखेराबो गोबां औ प्रटिन थायोना नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो बोरमानि बागै।
औ नोंथाङा जों बुंलांबाय बोरमाना आथि थोंब्रै बोरमाया गांसो जायो आरो गांसो जा गांसो माने बिदिनो बिलाइफोरबो जायो माइ आबादफोरखौबो मालायनिखौ थांनानै बोरमाया जाजोब जाजोबहैयो अबेबा अबेबा खेथ्र'आव बिदिनो मिस्थां बिलाइ जायो बायदिसिना बि बिदिनो बिबारफोरनि बिलाइफोरबो जालाबायो आरोखि अबेबा अबेबा खहा जा खालामो बेयो मालिकनि दायथ' आरोखि मालिकआ बे बा बिगोमाया बेखौहाय नायनो रोङाबा बेखौ जालांखागोन ना गुबुन गुबुननि बारिनिखौहाय नङा होनब्ला? औ जाहा बोरमायाबो गोबां रोखोमनि थायो। बोरमा मेन्दानो बोरमा बिदिनो खोमोन गैयि बा बिदिनो बांद्राय खोमोन गैया आरो बोरमा बे बोरमा मेन्दानि बिगुरजों खा बिदिनो गोबां रोखोमनि गोजां बोथोराव गानग्रा गस्ला लंपेन्ट दिहुनन्नायखौ नुनो मोनो आरो जे जोंहा गुदुं थायो आरोखि गोजां बोथोरावहाय। जोंहा बेफोरजों जोंनि देहाफ्रा मोजां थायो आरोखि। फोरखौ गाननानै जोंहा गोजाङा आरो जोंहा बिदिनो गोबां बोरमा मेन्दा गोबां गस्लाफोर दिहुन्नायखौ जों नुनो मोनो बोरमा मेन्दा बेफोरजों बेखौथ' जोंहा गरम बोथोरावसो बिनि हानाय जायो आरो से साफा लांदां खामजोबसिनो आरोखि गरम बोथोरावहाय बिदिनो बेफोरखौ फालांगि मावो आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव बिदिनो फालांगि मावनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो आरो बिदिनो जोंहा बोरमाफ्रा जोंखौ बिदिनो गोबां खेथ्रआव जोंखौ मदद खालामबोदों रायजो जाबोनायाव आरो बिदिनो संसार दानायाव गोबां मदद खालामदों आरोखि जाहा बे बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जोंहा गोबां बिदिनो आदारफोरनि गोनांथि जाया मानो जोंहा ओरैनो मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो गांसो बेफोरजोंनो देरलांबोदोंबा जोंहा बेफोरजों बांद्राय खहा जाया आरो बोरमा फिब्ला जोंहा बांद्राय नायनो गोनां जाया बिनो सम मथे सम लायनांगौ सम मथे सम खानांगौ बास बेल' आरो आथिखालाव हगारना दोननो बांसिनानो बोरमाफोरखौहाय जोंहा इसिबां नायनोबो दरखारनिया आरो सानसेयाव खनसे खननै बिदिनो नायाब्लाथ' जोंहा बोजों बोजों थांगोन जों फाथ्था मोननाय नङा नङा होनबा उम औ जों बोरमा फिबाय जुदि जों नायनांगोन बे गावनि जुनादफोरखौहाय मानोना जों नायाब्ला जोंहा बेफ्राव जोंहा खहा जानोम जानो जा-जानो गोनां जागोन बारियाव थांनानै बिदिनो गोबां बायदिसिना बुस्थुफोर जाहैगोन जेरै मैगं थाइगं गोबां बिदिनो आबाद मावनायफोरखौ जाग्लांहैनानै साफा खालामगोन आरोखि बोरमाफ्रा बिदि मोजां नायाब्ला आरो बिदिनो जोंहा बोरमा फिनो थाखाय बिसिबां बिदि आदार बायनानै आलादाय आदार बायनानै होनो दं खैया जोंहा ओरैनो रां गारनानै बेफोरबायदि आदारखौ बायनो दरखार गैया आरोखि आरो बिदिनो गोबां जोंहा बोरमाजों मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो फाननानै जोंहा गोबां रां आरजियो आथिखालावहाय गोबां सुबुङानो संसार दानाय नो मोनो बिदिनो गोबां जुनारफोर फिनानै आरो जोंहा बोरमाखौ बेदरबो जायो नङा होमब्ला
उम
औ गोबां गोथाव जायो बोरमा बेदराव जों जायो गोबां ओंख्रि ओंख्रि बेदर संनानै बोरमा बेदरखौहाय जोंहा जानायखौ नुनो मोनो आरोखि आद थिखालावहाय जोबोरैनो गोथाव जायो बोरमा बेदरा आंबो जानो जोबोर गोथाव मोनो नोंथाङालाय मारै मोनो बोरमा बेदर
उम जानानैथ' बहुत मोजां माने आथिखालाव बोरमा बेदराबो बेसेन होनानै बायनांगौ जोबोद बेसेन गोसा जाबाय आरो गोदोथ' इमान नङामोन न'न' थायोमोन दानाया बोरमाखौबो फालांगि खालामो आरो बोरमानि बेदरखौबो बुथारनानै फालांगि खालामो आरो जेरहाय बिदिनो सुबुंफोरा खामायो आरो जानायाथ' जोबोद गो थाव ओ बोरमायाव होनोब्ला गोबां बोरमा बेदराव प्रटिन थायो होननानै जों खोनानो मोनो
औ नंग' नंग'
माखासे सुबुंफोरा बेदर जाया बा दाउ जाया बयलार जाया बेफोरबायदि सुबुङा बोरमा बेदर जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो आंबो जानानै मोजां मोनो। मोजां मोनो मोजां संबोला गोथाव जायो। मोजां संनो रोङाब्ला गाइखेर खेर मोनामो आरो बोरमा बेदरा जानानैथ' जोबोद मोजां मोनो आरो बेसेनबो गोसा नालाय जाबाय थानोबो हाया आरो जों बोरमाखौ मानो होनबा दाम गोसा नालाय बेदरा ओम जानानैथ' जोबोद मोनो आलुजों बहुत गोथाव
औ
आलोजों बोरमा बेदरजों संदो आरो दालिजों दालि रुदो आ
साबद्रायबाय नोंथां औ जोंना नोंथां दिनै ना समाबो जाबाय नामा औ नोंथांजों रायज्लायनानैखौ जोबानो गोजोननाय मोनदों इयुनाव जों बेफोरबायदि खोथाखौ सावरायबावनोसै जोंहा टाइमनिबो आंखाल जाबाय समनिबो आंखाल आंखाल जाबाय दे अब्ला नोंथां
औ दे नोंथां
इएस